औ ।
औ नोंथां ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
उम, दिनैहाय जोङो माबाखौ सावरायनोसै नामा? ओ ना हमनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
नोंगौ नोंथां सावरायजायो ।
ओ, नोंथांमोननिथिं जाम्फै ओमफ्राय ना मोनग्रा बिदि जायगा दङ ना?
नंगौ नोंथां। जोंनि जायगायाव जोबोरैनो ओ बायदि रोखोमनि ना मोननो थाङो। ओ नाफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला फोथारफोराव जमा दानानै थानाय दै गोथौ हायाव जोङो मोननो थाङो आरो नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो बैफोर जाम्फैफोरावबो मोननो थाङो, लङा बेफोराव मोननो थाङो आरो जोङो गोबाङैनो ओ दैबाना जाबाबो जोङो जोंनिया ओतस आस्रा जे बेदोंबो साननानै जों मोनो ।
उम।
जोङो ना बुंनो थाङोब्ला जोंनिया सें ना, गोरि ना आरो बिदिनो मागुर, सिंगि बायदिफोरखौ मोननो थाङो । नोंथांमोननि जायगायाव मा बायदि ओ ना फोर मोननो थाङो?
जोंनिहा जोंनिथिंबो बिदिनो मोनो एखेयानो ओ, ओ फिथिख्रि मोनो ना बोथिया मोनो एलेंगा ओमफ्रायहायो मा होनो नाथुर मोनो, ओमफ्रायहायो नास्राय मोनो ।
औ नंगौ नों
गोबां बिदिनो मोनो माने नाथुरफ्राथ' फिसाबो मोनो, गिदिरबो मोनो दो नोंथाङा थ' होनदों लङिया ना माबा होनदों लङि माने मा होननाय जायो बेयो?
आ लाङि जे औ बे ओ लङा ।
औ ।
अ' नोंथाङा बुंनाय जं लङा माने जोंनिया ओ फिसा बिदिनो दै थांग्रा लामा थायो। एबा जोङो जेखिं जोंनिया फिसा नाला थायो बेजों दै थाङो। बै दै थांनाया बै दै थांनाय जायगायाव जोङो बायदिसिना जोङो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय मेटखा आरो जाबोर बायदिसिना जमा जानानै थायो। बैफोर जागायाव जोङो नाखौ जमा जाना थानायखौ मोनो आरो।
आतसा बे बे जे दैयाव बेजों बोहैलांदों बे जामफैयावनो जमा माने जमा
औ नोंथां माने जोंनिया बोहैलांबाथाय बे बे समाव जोङो मोननो थाङा आरो जेब्ला बे बोहैनाय दैया जोंनिया खम जायो। अब्ला बेवहाय नाया जमा
औ औवा माबा माबि बिलाइ गारसन गारसन दोनोना? जेन' नाया जमा थायो बाहाय बिदि मा बेखौ लङा होनो बिदिखो
औ जोंनियाव बे जाय गायाव लङा होनो।
अ
नोंथांमोननि जायगायाव मा होनो बेखौ
बेखौथ' मा होनो आं बेखौ मिथिला जिखुनु जा जोंना बेखौहाय
माने ओरैनो जाब्रा होनानै दोननाय बिदिसो होनलाबायो माने।
औ नोंथाङा मिथिगौना बै हानि हायाव जोंनिया बैफोर जायगायाव जोङो ना मोनो बैफोर नाफोराव बुंनो थाङोब्ला जोंनिया सेंना गोरि ना बेफोराथ' जोंनिया मेटखा बायदिसिनायावबो गोबां मोननो थाङो। औ मेटखायाव जों बेखौ गोसोम गोसोम गोदोर गोदिर जानाय मोननो थाङो नोंथांमोननिखि मोनोना बिदि?
औ मोनो बिदिनो
आरो नोंथांमोननिखिं बिगुर गैयि नाफोर मोनो नामा?
बिगुर गैयि ना माने आयसा गैयै आरो
औ नों गौ नोंथां
आयसा गैयियाव जोंनिहा बेनो मोनो बोथिया मोनो ओमफ्रायहायो बालाख'वा होनो जोङो ओमफ्राय बाला सिं सिं थायो जे
नंगौ नोंथां
बाला जाबाबो बेखौ बाला मोनजायो नामा बोरैबाबा खर'आव नामा
औ खर'आव बाला मोनो नों
औ औ बेयो था बे थायो ओमफ्रायहायो थुरि थायो ओमफ्राय थुरि ओमफ्राय मासेया मामोनलाय बे थुरि स्टाइला
ओमफ्राय टुरिस्ट स्टाइल बे बोथियाना
ओहो बोथियाया नङा थुरि बायदिनो मोनसे दंबावोना थुरि
औ दङ बिदिनो
औ गोजा गोजा जायोमोन ना बेयो मोनसिया
खुसियाना
ओहो बेथ' खुसियााथ' खुसिया बेथ' बिगुर गैखाया बेबो मोनसे दंबावो थुरि बायदिनो मोनसे से
औ नोंथांनि औ नोंथांनि जायगायाव माबायदि बेफोर नाखौ सारो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ औ मा होनो बयखौबो बिराद मोनो जोंनाथिं बै जे गावोना बिराद गावोना आखाइयाव हमबानो गावोना बियो बिराद माननो औ सिंगि मोनो जोंनाथिं सिंगिबो मोनो आ बिरिम थ' जोंनाजों जों नाखौहाय दायो माइ गायनायनि सिगां जे दै लायो बे समावहाय अखा हायोबा माने दैयाथ' गोग्गो फैया नालाय गेन्दा फैयो बिदियावहाय माने बिदियाव जोङो मुस्रि सानानै लाफि सानानै मोनो आरोना ओमफ्रायहायो दै राननायनि समावहाय मोनो ओमफ्राय दै फैनाय समावहायबो दै जिं जिङआव गुरोबा मोनो आरोना ओमफ्रायहायो जुदि नों ओ नोङो सान्दुं गोसायाव माबायावहाय बे जे दैयाथ' दे दै थाबायना ओमफ्राय साइड साइदआवहाय दालाय ओ गांसो थायोना ओमफ्राय बेयावहाय स्राय स्राय स्राय दै बोहैनाय थायो बिदिफ्रावहाय जुदि नोङो हयोबा जेखाइजों बेहाय नाथुर मोनो आरोना बिराद नाथुर मोनो नाथुर मोनो नास्राय मोनो बिदिनो मोनो खांख्राइ मोनो साम' मोनो
औ नंगौ नोंथां बेै औ बुंनायसै नोंथां
ओमफ्रायहायो बेयो दैयावहाय ओ जुदि दै बोहैबाय थानायावहाय मोना मोनायावहाय जे सानानै दोनोबा बाहायबो मोनो आर ना बेवहाय खालि माबाल' नों मोननाङो बै नागुफुरा ओ आयसा गोनांङा बेल' नांङो आरो ना ओहो फिथिख्रु नंङा माबा एलेंगा होनो जोंनो जों एलेंगा तेलेंगा ना ओमफ्राय ओमफ्रायो जुदि नोंङो दै गेजेर-गेजेर नोंबो जुदि जे लानानै सारबा बायोबा बे जे दैयावहाय गारहरो दा ज्राव ज्रावनो
औ बेखौ आस्रा जे होनना बुंङो।
औ बे जोंबो मोनो आरोना जोंनाथिं बिराद मोनो बिदिजों ओमफ्राय जोंनाथिंनि नाया बिराद गोथाव गोदै जाथारो। ओमफ्राय नोंसिनि साइद जोंहाय मोनोना मोना
बाबैसा ना नोंथां
थिं मोनोना मोना ना?
मोनो जोंनि थिंबो ओ जोबोद ना मोननो थांङो दासान्दि एसे ओ खम जोंङो ना मोननो थांङो मानो होनबा बोथोर बोथोराबो जोंनिया अखा हानायाबो एसे खम जाबाय। बेनिखायनो दैफोरा ओ एफा थालाबाया फोथारफोराव औ जोंङो फुख्रिफोराव बांसिन जोंङो नाखौ गोदोर-गोदोर नाफोरखौ मोननो थाङो बुंनो था थांङोबा कमलकाट आरो बिदिनो गोबां ना मोननो थांङो आरो नोंथां
उम नोंथांमोननिजोंथ' फुख्रि फुख्रिबो दंङ जानांगौ ना बिराद फुख्रि अ
औ आरो नोंथांङा बुंबायदि बेयावहाय ना जोंनिया गुरनाय बे ना गुरनायखौ जोंङो गोबांङैनो ओ हिन्जावफोरखौ गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो हौवाफोराबो गुरो खिन्थु खम खम
आं आं हौवाफोरखौ गुरनाय नुवाखै दै दासो
औ बिदिनो माने जोंनिया आ नु नो मोनो आरो स समाय ओ सम सम
उम
दैमाफोरावबो जोंनिया ना बिदिनो बाला थिखांनानै ना हमनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ ओमफ्रायहाय नोंसिनिथिं बोरसिजों बोनो ना बोना बोरसियाव जे बै ओ मा होनो बेखौ थालिर फिफांनि बि थालिर फिफांनि बिखबखौहाय जिरनानैहाय बिनिफ्राय हायो ओ बैखौहाय खानस्रिखौहाय बखनानैहाय लाङोना
नंगौ नों
खानस्रिजों बोनो ओमफ्रायहायो
खानस्रिजों बोननाय खौ नुनो मोनो नोंथां
औ ओमफ्रायहायो खैजेमाबो जोंबो बोनोना
खैजिमा बिदैजों बोनो आरो औ बेरे बिदैजोंबो बोननायखौ नुनो मोनो नोंथां
अ ओं खैजिमाजों बांसिन नुयो आरोना बोननायखौ
नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङा बोननो गोरों ना बोननो गोरों नोंथाङा
नोंगौ
मोनफेरबाय
औ नोंथां
आतसा
नोंथाङा दि बुंबाय बेवहाय ओ ना गुरनाय बे ना गुरनायाव जोंनिया जेखाइ एबा खबाइ बायदि खौ बाहायो बैफोर जेखाइ खबाइखौ मा रो मोखोमै बहा बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
जेखाइ खबाइखौ
औ नोंथां
जेखाइ खबाइखौथ बे जोंनि जायगायावहाय बे गोदोनि मानसिफ्रासो बानायो माने आबौमोन आबैमोन आबैथ नङा आबौमोन बानायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओ बेखौथ औवाजों बानायो नोंथाङा बानायनो रोंगौ नामा
आं रोङा नोंथां बे जोङो जोंनि आबै आबौफोरखौ बेफोरखौ बानायनायखौ जोबोद रैनो नुनो मोनो बेफोरखौ बानायनानै जोङो ओ बाजारफोरावबो फाननो लांनायखौ नुनो मोन नो आरो बैफोरनिफ्रायनो औ नोंथांमोननिथिं ओ सेनजों ना सानायखौ नुनो मोनो ना
औ सेन जों ना सायो जोंना थेवौ
औ बेदिनो खखा जेराव जोंङो दै गोलैयो दै गोलैनाय जायगायाव जों खखा साना दोननाय नुनो मोनोनो
औ माइ बै जे माइ गाय जेब्ला माइ गायखांङोना
औ नोंथां।
होमबा सानानै दोनो आरोना बेखो बे जे जुदि माइ गायनानै जुद यो अबेजों दैयाहाय गलांहैदोंना बे दुब्लि मोनसेनि दैया अबेजोंहाय जोबहैदों माने अबेजोंहाय उसिनानै थांङो माने बे जायगाखौहाय नायनानै बिथिं साना दोनहैयो आ रो ना
नंगौ नोंथां।
औ
दे बिदिब्ला नों नोंथां जोंनिया समा बो जाबाय लाखिथरनि औ गोजोन्थों नोंथां।